औ नोंथां खो औ अब्ला आं नोंथांखौ फननि जाहोनानो जाबाय नोंथां जों बे दैज्लां बोथोराव जे अखा हायो बे अखानि सोमोन्दै एसे रायजलायनायनानै सावरायना हरदोंमोन नोंथां अब्ला आं गिबियाव नोंथांनिफ्रायनो अखानि सोमोन्दै एसे मिथिग्रोनो लुबैगोन नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ अ हागोन दे नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे
ओ अखा होनोब्लाथ' जों मिथिखायो
औ
उम अखाया दैज्लां समावहाय बांसिन हानाय जायो
औ नोंथां नंगौ
आरो अखाया जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना अखाखौ जोंनो नांगौ अखा खौ माइ गायनो थाखायबो नांगौ जायो
औ
अखा नङाब्ला गायनो हाया आरो जोंनो अखाखौ बायदिसिना मैगं थाइगं गायनायाव बो नांगौ जायो आरो आरो बे अखायानो हाखर दैमा दैसा बिलो बेफोराव ज' जाहैयो
औ
आरो बे ज' जाहैनायावनो मानसिफोरा बायदिसिना प्लास्टिक जाबोर गारहरनाय जायो
औ
दैयाव बेफोरबायदि गाज्रि बेसादफोरखौ गारोब्ला दैया गुबुंबो जायो आरोना नोंथां।
उम बे फोरबायदिनो दैयाव गारनो नाङा लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जोंना अखाया बिफां-लाइफां बेफोरावबो नांगौ जायो। उम दैखौ जों दैखौहाय दंखल एबा खुङायावबो मोननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां
औ अखा आरो दै मोननैबो एखेयानो। जों दं कल एबा खुङानिफ्राय मोननाय दैखौ जों लोंनाय जायो।
औ
ओ नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव हाय दंखल एबा खुवाखौ मोननाय जाया। बेसोरो दै औ बेसोरो दैमानि निजिरा दैखौबो लोंनाय जायो। आरो बांसिनानो जायगा लाना जायगा दैनि बिराद प्रब्लेम जायो आरो दा नोंथां। थां उम जायगा लाना जायगा अखा हानाया बिराद खम जायो खम जालांबाय आरो दंखलबो गायनो हायै थायो बिदि जायगायाव बिराद खस्थ' जायो आरोना
औ हेल नोंथां हेल' औ औ नोंथां खोनादों खोनादों बुं
औ उम आयजो नांगौ
औ
जा एसे थानायखौनो दैया जोंनि सानफ्रोमबोनि थाखाय गोनां जों दैखौ सानफ्रोमबो लोंनाय जायो जों दै नङाब्ला थांना थानो हाया औ दैखौ जों देहायाव थोजासे नांगौ जायो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय दैया जोंनि जोबोर गोनांथार दैखौ जों साम साफ्रोमबो लोङोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो थाजिम जायो आरोना नोंथां गै गाससिबो खयावनो दैया गोनांथार जायो जेरै जानाय लोंनाय मैगं थाइगं गायनाय जेरावबो दैनि गोनांथि अ
औ
दै होनाब्लानो जाया दैखौ हायोब्ला जोङो फुदुंनानैसो लोंनांगौ आरोना नोंथां
दंमारो
दंखलनि दैया गेरु जानो नागिरो बेनिखायनो सरनानै लोंनांगौ आरोना नोंथां आ जों
औ
बि
औ हेलौ नोंथां नोंथांना नेना होै खोमा नोंथां बार बद्राय मजां खोनायाखै
अ अ अ खोनाबाय ना हेलौ अ औ जों सानफ्रोमबो हेलौ नोंथां हेलौ